औ औ नोंथाङा खोनादों आङो आं ओरैनो दं नोंथां ग न औ नोंथाङा फिसियालाय फियोमोन आरो ना नोंथां। बथ न औ औ औ फोरमायनो हागोन मा तफिक?
जोङो लेखाफोरखौ मानिफ्राय दहुननाय जायो आरो ना नोंथां बा जोङो बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सोलिबाय थानाय दानि दासिमावहाय माबायदि जोङो नुनो मोनदों सोलोंथाइफोरनि गेजेराव आरोना नोंथां।
औ औ औ औ औ आङो नोंथांनिसिम ससे फोरमायना हसै आरो ना नोंथां। औ
औ औ औ
ओ जोङो लेखाफोरखौ जोङो ओ लेखाफोरखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां ओ जोङो बिदिनो जोङो लेखांखौ माबोरै मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो औवानिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां। औ अखा ह नामा नोंथां?
औ हादों नोंथां नोंथांमोननिथिं हायाखै अ माथ
माने बेखायनो बांद्राय क्लियार खोनायाखै आरो ना नोंथां आवाजखौ।
द आ य
नोंथांनिखौ आं खोनाफैनो मोनाखै ना बांद्राय क्लियार ओ जोङो लेखाखौथ' जोङो बिनो औवाफोरनिफ्राय दिहुननाय जायो। औ जोङो लेखाखौ दिरुन दिरुननानै मायाव बाहायो होनोब्ला जोङो जोंनि आं फार्स्टआवनो नोंथांनो लेखाखौ माबोरै बा जोङो लेखाफ्राय मोननाय जायो बेनि प्रसेसखौ' आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो आरो ना नोंथां
औ जागोन जागोन।
औ जोङो -जोङो लेखाफोरखौ मानि थाखाय दिरुनो होनोब्ला जोंहा बिनो लिरनायफोरावहायो जे फरायनाय समावहायो- नांगौ जानाय जे बहिफोर जोङो जे बैफोर बहिफोरखौ जोङो लिरनानै बिदिनो मा होनो जोङो जोंनि खामानियाव बाहायनो हायो आरो जोङो माब्रै मोनो होनोब्ला जोङो जे आबहावानिफ्राय मोननाय बे मा होनो औवा मोनसे औवाखौ जोङो बिदिनो गोबां बाहागो बो बाहायनो हायो आरो जों बिदिनो बेखौहायो जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङावबो बाहायनो हायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा औवानिफ्राय जोङो मा मोननो हायो होनब्ला लेखा बा बहि बेफोरखौ जोङो बोरै मोनो होनोबा जोङो बिदिनो औवा‌फोरखौ जोंना हौवाफोरा एसे मोजाङै जानांगोन दा जोंना औवाफोरा गिदिर गिदिर जानांगोन आरोना नोंथां। आरो जोंहा बिदिनो गिदिर गिदिर जाखानायनायनि उनाव जोंहा बेफोर औवाफोरखौ बिदिनो ससे ससे दाननानै लानानै मेसिनफोराव सोनानै जोङो बिदिनो बानायनाय जायो लेखाखौ आरो जों गोदोहाय मानो नुनो मोनामोन होनोब्ला
लांदां
जोंहा बिदिनो गोबां बिफां लाइफां दंखायो आबहावायाव जाहाथे गोदोनि सुबुंफोरा बैफोर लेखाफोरखौ दिहुननो थाखाय बैफोर लेखाफोरखौ जे बहिफोरखौ दिहुननो थाखाय बिसोरो मेसिनफोर गैयामोन जायहा बिसोरना सोलोंथाइ गैयिनि जाउनावहाय बेफोर
साइड नयस
औ औ आरो जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो नुनो मोनामोन जाहाथे जोंहा बिदिनो मानोना जोंहा मोजां सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव जोङो बेफोरबायदि लेखा नफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन गोदो हायो आरो ना नोंथां औ औ जाहाथे ओ जोंहा जोंहा मा होनो लेखाफोर गैयिनि जाउनाव बहिफोर गैयिनि जाउनावनो जोंहा फरायनाय फरायफुबाय जायो गोदोनि सुबुंफोरा बे लेखाफोराव लिरजेननोनो मोनाखैमोन सा सोरबाया बेफोरबायदि लेखायावहायो फरायनो मोनाखैमोन
लांदां
नाथाय जोङो आथिखालनि जुगावहाय माबोरै दहुनो होनोब्ला जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जे एसे एनै सोलोंबोबाय थानाय जे सुबुंफोरा बेफोरो मोजां गोसो होनानै जे सोलोंबाय बिदिनो गिदिर गिदिर मेसिनफोर बानायबाय आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोरखौ बानायनायनि उनाव बिदिनो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बिदिनो मोजां औवाफोरखौ लाबोनानै गाव गावनि गावफोर बानायनाय जे सुबुंफोरा बानायनाय मिसिनफोराव ओ सोनानै बिसोरो मा होनो बैफोर औवाफोरखौ सोनानै बिसोरो बहिफोरखौ बानायनाय जायो आरो बैफोर बहिफोरखौ बानायखांनायनि उनाव बिसोरो आरामनोसे फोरानस्रोनानै दोनो फोराननानै बिसोरहायो मा खालामो बहिखौहायो बिदिनो सा हिसाबै जे जखा नायै नायै सिथाब सिथाबै बिसोरो मा होनो बिदिनो साप्लाइ खालामलायो आरोना नोंथां हादोद बाय हादोद नोगोर बाय नोगोर सोहोर बाय सहोर बैफोरखौ बिसोरो फानथिंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो गोदोहायथ' जोंहा बिदिनो
लांदां
औवाया गोबां दङमोनब्लाबो जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि बिथिङाव बे जोबोर खममोन जायनि थाखाय जोंहा बैफोरबायदि आगजुफोरखौ नुनो मोनामोन जायनि थाखाय जोंहा बेफोरबायदि बहिफोरखौबो जोङो नुनो मोनामोन। दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा? औ हागोन
बिदिब्ला आं फोरमायनो नोंथाङाथ' फ्राय खोथाखौल बुंलांजोबखाबाय दा आङो हायो फंनैसो बाबो नोंथांनो फोरमायनानै खिन्थ हरसै आरो ना आंखौ औ जेब्ला आं फोरमायो नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बिदिनो औवा फोरखौ मा होनो बिदिनो मोजां मोजां जोंनि मेचिनफोराव हाबजानाय बेफोरबायदि जखा सुनानै जोङोहायो बैफोर मेचिनफोराव सोनानै जोङो बेफोरबायदि औवानिफ्राय बहिखौ मोननाय लेखाफोरखौ मोननाय जायोबा बहि फोरखौ मोनानाय जायो। जोङो मा होनो जोङो गोदोहाय जोंहा बिदिनो गोबां बिबानावहायो मा होनो औवाफोरा दंब्लाबो जोंहा बिदिनो मेसिनफोर गैयामोन जायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो मा होनो बयफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन जायनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा मा होनो बिदिनो मााना बिदिना लायक बार अफोर मोन मोन बास ज बिदिनो हरलाय लाबोलाय ज नाथाय जोंहा आथिखालनि जुगाव जोंहा बिदिनो गोबां मबाइलफोरजों जोंहा गोबां सुबुंफोरा बैफोर बहफोराव आथिखालनि जुगावहाय जोङो बहिखौनो बांसिन बाहायनाय जायो। जेरै होननो थाङोब्ला माबाफोर लिरनोब्लाबो जोङो बिदिनो गहनि हेफाजाब लानाय जायो आरो जोङो बिदिनो गोबां मा होनो माल बुसतु सथु फोरावबो जोंहा बिदिनो गोबां लेखाफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो जेरै होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो माबा मोनसे से बेसादा जोङो बिदिनो सिथाबनोब्लाबो बेेफानि हेफाजाबावनो जोङो बै जायो औवानिफ्राय मोने बानायजानाय जे बय बैफोरजोंनो जोंहा मा होनो बैफोर लेखाफोरावबो सिथाबनो हासै मा होनो बार'बस जोङो होननो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाव गासैयावबो हायो बिदिनो जोङो लिरनायखौ नुनो मोनसै बहिया बहिनि अनगा होननादों आरो जों बहिखौ माबोरै बानायो होनोब्ला नोंथाङा दहाय एखे बुंलांनाय बिदिनो फार्स्टआवनो जोंहा मा होनो हौवाफोरखौ आराम सोग्रोनानै जखा लानानै बा जोङो बिदिनो मा होनो जखा लाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय लाबोनानै बा जोङो बिदिनो बबेबा हादरनि बे बायदि मोजां औवाफोर बेफोरखौबो लाबोनानै जोङो लेखाफोरखौ दहुननाय जायो एखे रोखोमैनो जोङो बेफोर औ मा होनो जे लेखाफोर बारनाय अब्ला बिसोरखौ जोङो दसे समाव दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दैयाव संखांनायनि उनाव जोङो बैफोर बहिफोरखौ मा होनो सान्दुङाव फोरोंनाय जायो जाहाथे बेफोर लेखाफोरा गोरायै जाथों बा बिदिनो गुरैबा बिदिनो आरामै जाथों जायनि थाखाय लिरनायाव मोजां जाथों बेनि थाखाय आरो औवाखौ बिदिनो मा खालामो बिसोरो मेसिनाव सोनाय मेसिन ब गोबा गब मान बिजिरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिजिरखांनायनि उनाव बिसोरो मा खालामो होनो बिजिरखांनायनिनायनि उनावहाय साफायै बेफोरावहाय जे मैला नि थाखाय बिसोरायो बेफोरखौ फुयो जे मैला नांनायफोरखौ। मैला नां सुखांनायनि उनाव बिसोरो मा होनो ओ आरामै सा फायै हुगारनानै दोनाय जायो हुगारनानै दोननानै बिसोरो फोराननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिसोर मा खालामो फोरानखांनायनि उनावनो बिसोरो मा खालामबावो होनदों बेफोर लामखांनायनि उनाव बिदिनो दाब दाब जायगाफोराव बिदिनो बेफोर मा होनो बहि फोरखौ हरनानै बा बैफोर औवानिफ्राय मोननाय आइजेंफोरखौ बिसोरो मा होनो दाब दाब जायगाफोराव हरनानै बैफोराव जखा लायै जखा लायै बेसेबां गिदिर खालामनांगौ बेसेबां गिदिर खालामनाङा बेफोरखौ जोंङो हायो आथिखालनि जुगाव जोंङो नुनो मोनसै। नाथाय जोंहा बिदिनो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो नुनो मोनामोन जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो बहि होननाय जिनिसखौनो फ्राय सुबुंफोरा मिथिनो मोनामोन जाहाथे गोदो गोदायनि दिनाव आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो नुनो मोनामोन जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो बहिफोरा गोबां गोनां जानानै फैदों। नाथाय जों आ थिखालनि जुगाव जोंङो बहिखौनो फाय बांसिन नायनो मोनो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बाय जोंङो बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ आथिखालनि जुगाव बहिजोंनो गासै बुस्थुफोरखौनो मावनायजायो। जेरै जोंङो हिसाब लानोब्लाबो जोंङो बहिनो हेफाजाब लानांगौ जायो। जोंहा बिदिनो मबाइलफोराव ओ मबाइलफोराव नुयै जि बुु मबाइलफोराव जोंङो जे बुस्थुखौ थानो हाया बे ब बहिफोरावनो लिरनानै बा जोंनि गोसोआव थाथों होननानै जों बहिफोरावनो बानायनाय जाया ओ जोंहा बिदिनो बिफां लाइफांफोर मोननाय गोबां ओ
बे जोंङो बिदिनो दैफ्राव बिदिनो बिलाइ गोथांफोर बिदिनो बिग्लाना बाया बेफोरबायदि आब औवानि औ औ औ आथसा नोंथां औ। साबायखर औ औ औ आंबो गोजोनथारबाय आरोना नोंथां। औ औ औ औ औ। फिन खेबसे लोगो मोनजायफिनगोन ना औ औ औ औ औ हामबायसै।
देनो आनथा